हेल' नथ
हेलौ
औ खोनादोंना नोंथां औ नोंथाङा मा खालामदों नोंथां
औ नोंथां आंथ' ओरैनो दंथ'यो जिरायनानैनो
औ नोंथाङा सम दङबा आंजों दसे सम राय्लायनो हागोन आं नोंथां
औ औ नोंथां हागोन
औ नोंथांखौ फन हरनानै जाहोना जाहैबाय बिदि जोङो बर' आइजोफोरा गोदोनिफ्रायनो जि दानाय लुनाय सोलिगासिनो नङा होमबा नोंथां बिजोंनो जिउ खुंबोगासिनो बिदिनो जोङो दानाय लुनायनि नोंथाङा बिदिनो जोङो गाननाय जोमनाय बा दानाय लुनाय बर'फोरनि दानाय लुनाय होननायनि बागै नोंथाङा एसे बुंफोरथिना होदो नोंथां
औ नोंथां दानाय लुनाय होननानै बुङोब्लाथ' जोंनि बर' आइजोफोरा गोबां रोखोमनि दानाय लुनाय फोरखौ दानानै गाननायखौ जों नुनो मोनदों दानाय लुनायजों लोगोसे जोंनि बर' आइजोफोरा गावनि गोबां रोखोमनि गाननो जोमनो जा नांगौ जायो बेफोरखौहाय बानायनानै लायोमोन होननानै जों मिथिनानै मोनो दानाय लुनायजों लोगोसे जोंनि बर' आइजोफोराहाय गोबां रोखोमनि रांखान्थि खान्थियारि बिथिङावबो हेफाजाब मोननानै बा गावनि न'खर खौहाय सालायलांनायखौ जों नुनो मोनदों बा खोनानो मोनदों दानाय लुनाया जोंनिया गोबां रोखोमनि दं जेरै बायदिहाय गामसा दानाय बा दख'ना दानाय बा फास्रा दानाय बेफोरबायदि गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि जिफोरखौ जोङो दानानै लानायखौ नुनो मोनो दा दानाय लुनाय होननानै बुङोब्ला थ' जोंनो गिबियावनो दानो थाखाय हिसाननि गोनांथि जायो नङा होमबा नोंथा बेफोर हिसानफोरखौहाय जोंनि बर' आइजोफोरा गोदोनि दिनावथ' एसेबां जौगानाय नङामोन नङा होनब्ला बेफोरखौहाय जोङो बायनो थाखाय बर' आइजोफोरखौ खोनानो मोनो जे दाउ अमा बोरमा फिसिनाय बा जौ सेरेब फाननाय बेफोरखौहाय खालामनानै जोंनि बर' आइजोफोरा हिसानफोर नांगौ जानाय बेसादफोरखौ बायनानै लायोमोन बा हिसानाव नांगौ जानाय जा बेसादफोर बेफोरखौहाय बायनानै लायोमोन होननानै जों खोनानो मोनदों बेफोरबायदिनो जोङो सानाव गोबां रोखोमनि आगजुफोर थानाय नुनो मोनो जेरैबायदिहाय मुस्रा ताथखाल जोन्थोर रासो गनसि बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि गोबां गुबुन गुबुन मुंफोरजोंहाय जोङो बेफोर हिसानफोरनि बेसादफोरखौ जों खोनानो मोनो बेफोरबादिनो जोङो हिसान दानो थाखाय गोबां खस्थ' खालामनानै हिसान दानायखौहाय जों नुनो मोनबोदों जों खोनानो मोनदों आरोबाव जे बर' आइजोफोराहाय खुन्दुंखौ गावनो दिहुननानै बा खुन्दुआव गावनो नांगौ जानाय गाब फोरखौ गानानै लायोमोन होननानै खोनानो मोनदों बेफोर खुन्दुंखौ बेफोरखौहाय खुन्दुआव गाबगानो थाखाय जोंनो गिबियावनो बिफां लाइफांनि बेन्दों बेनला बा बिफां लाइफांनि बिलाइफोरनि जा रोसि बेफोरखौहाय देग्लिनानै दिहुनना लानानै बा बिफां-लाइफांफोरनि बिगुरनि ओ जा रोसि ओंखारो बेफोरखौहाय देग्लिनानै रोसि महरै खालामनानै ला लाना नांगौ जानाय गाबफोरखौहाय ओ खुन्दुङाव गाबगानानै बेखौ सान्दुङाव फोराननानै गाबगानानै लानायखौहाय नुनो मोनोमोन बा खोनानो मोनोमोन बेफोरबायादियैनो जोंनि बर' आइजोफोराहाय ओ खुन्दुंआव गाबगानाय खान्थिखौ बाहायनानै लायोमोन। ओ बेनि उनाव जोङो खोनानो मोनबा वो जे ओ बर'जोफोराबां ओ आखर आखाइ नायावबो जोबोर रोंखा राखा होननानै जों खोनानो मोनो। ओ जेरैबायादिहाय जोंनि बर' आइजोफोराहाय गोबां रोखोमनि गोबां गुबुन गुबुन ओ आगरफोरखौ एरनायखौ जों खोनानो मोनो नङा नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ।
ओ बेफोरबायदिनो गोबां मुंफोर दं जेरैबायदिहाय हाजो आगर, लाइ आगर, दावथुर बिबार बा दाउथुब मैगन ओ थाइगिर बि बार ओ दाउ आगर, सिखिरि आगर बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि गुबुन गुबुन आगरफोर खौहाय जोंनि मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय बिफां लाइफां बा जिब जुनार फोरनिफ्राय ओ जा नुनाय बेफोरखौहाय जोङो ओ जोंनि नांगौ जानाय जिफोरावहाय एरखांनानै ओ मोजाङैनो समायना रमायना खालामनानै गाननाय जोमनायखौ जों नुनो मोनोमोन। बेफोरबायदिनो जोंनि बर' आइजो फोराहाय गोबां रोखोमनि जिफोरखौहाय एरखांनानै गाननाय बा ओ दानानै गाननायफोरखौ जों नुनो मोनदोंमोन ओ दख'नानि अनगायैबो जोंनि बर' आइजोफोराहाय गावनि जा न'खराव थानाय सोद्रोमा हौवा सोद्रोमाफोरनि थाखाय ओ गुबैयै दख' ओ गामसा खौहाय दानानै गानहोनायखौ जों खोनानो मोनो बा नुनो मोनदों। जोंनि गामि गफा ओनसोलावहाय। ओ बेनि अनगायैबो जोंनि बर' आइजोफोराहाय गावनि हारिनि नेरसोनथि महरै गावनि हारिनि फास्रा जायखौनो जों बुङो आर'नाइ बेफोर आर'नाइखौबो समायना रमायना ओ मिथिंगानि आगरजोंहाय एरखबनानै समायना रमायना महरै दानायखौ जों नुनो मोनदोंमोन। ओ बेफोरबादिनो जोंनि बर' आइजोफोराहाय दानाय लुनायजों लोगोसे बेफोर बेफार फालांगि होनानैबो गोबां रोखोमनि ओ गोजौ फारसे बा गलाफोरावहाय दखान हैनायखौ जों नुनो मोनदों। ओ जेरैबायाददिहाय जोंनि बर' आइजोफोरा गोदोनि दिनावहाय ओ हिसि दायोमोन बेफोरबायदिनो दानानैहाय जोङो गावनि नांगौ जानाय बेसादफोरखौ बुथुमनानै लानो थाखाय बेखौ गलाफोरावहाय फानहैनायखौ जों नुनो मोनदोंमोन। आथिखालावथ' जोङो मोनथिनानै मोनो जे गोबां रोखोमनि गुबुन गुबुन जारिमिननिफ्राय ओंखारनाय दख'ना, फास्रा बेफोरो गोबां रोखोमनि बेसेन जाबोनायखौ जों नुनो मोनदों। नाथाय गोदोनि आइजोफोराहाय गावनि आखाइजोंनो दानाय जा जिफोर बेफोरखौ खम बेसेनजोंनो फाननायखौ जोङो खोनानो मोनदों। बेफोरबा दिनोनो जोंनि बर' आइजोफोराहाय दानाय लुनायाव जोबोद रोखोमनि रोंखा राखा बा ओ हेफाजाब हो-होलायनानैहाय गुबुननो सिखायनानै बा ओ गुबुना गाव रोङिखौ बेलेगनायाव सोंना ला खालायनानै गोबां रोखोमनि मोजां मोजां आगर आखाइफोरखौ सिखायलायनानै दानानै ओ न'खरखौ फोरखौहाय सुंथानायावहाय हेफाजाब होनायखौ जोङो खोनानो मोनबोदों नोंथां। ओ नोंथाङाबो ए से दानाय लुनाय बा जि जोम गान्नायनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां। ओ नोंथाङाथ' अ जों अ दानाय लोंनायनि बागै नोंथाङाथ अ एसे गु वारैनो मोजाङै अ नोंगौथिखौ नोंथाङा फोरमायलांबाय नङा होमबा नोंथां? ओ
औ नंगौ।
अ जेरै ओ जोङो बुंनो थाङोबा गाननाय जोमनायनि बागै जों बुंनो थाङोबा ओ गाननाय जोमनाया जोंनि मोनसे ओ अ नुसारनाय एबा ओ जोंनि बिदिनो अ गहेना अ फाथै एबा जोङो स'ना रुफाफोराबो गाननाय जोमनायावबो गोलैनाय जायो नङा बा नोथां
औ नंगौ
ओ गा सैबो हारियानो जोंहा गावबा गाव मोनसे ओ गाननाय जोमनाय मोनसे जोंनिया सिनायथि थायो नङा नङा होमबा नोंथां, आं, जेरै जोङो बर' हारियाव अ नुनो मोनोदि अ बर' सुबुंफोरखौ अ जोंनिया हौवानिया एस्रा आरो हिन्जावसानिया जोङो आइजोफोरनिया गुबुन बिदि नुनो मोनो अ जोङो अ नोजोर होनानै नायोबा जोङो हौवा सुबुं माहारिफोरनिखौ जोङो हौवाफोरनिखौ गोबां अ गुला गुजाय खौ जों नुनो थाङा बिथांमोननिया बिदिनो अ मोनसेल' रोखोमनि अ बिथांमोनखौ गान गानाय नुयो नङा होमबा नोंथां जोङो बिदिनो गामसा अ एबा जोङो अ अ, खायमा द अ गामसा जों गुबुन गामसा जोङो बिदिनो जोङो सोंलानाय गामसा एबा जों बिदिनो अ बिदिनो जोङो अ दानलानो होनाय बि बिदिनो गोबां रोखोमनि जोङो गामसाफोरखौ जोङो बिथांमोनखौ गाननायखौ जों नुनो मोनो। गामसा एबा जोङो अ बिदिनो अ गुबुन अ जोंथ' अ गस्लाफोरखौ जोङो गुबुन जाथियावबोथ जोङो गस्लाफोरखौ गारनाय जायो। नङा होमबा नोंथां अ जोङो गामसाखौल' बिथांमोनखौ गाननायखौ जों नुनो मोनो। अ बेनि अनगायै जोङो हिन्जावफोरनियाव जोङो मोननै रोखोमनि जोङो हिनजावफोरखौ आइजोफोर खौ जोङो गाननाय जोमनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमा नोंथां अ जोङो अ दख'नाखौबो जोङो दख'ना लांगावखौबो जोङो गाननायखौ नुनो मोनो बेनि अनगायैबो जोङो अग्रं दख'नाफोरखौबो जों गाननायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां। अ गामरुपफोर एबा जोङो दुधनायफोर ओनसोलाव जोङो अ अग्रुं दखनाखौ जोङो गोबां गाननाय नोयोमोन नङा होमबा नोंथां? अ जोङो नाथाय अ गोदोनि दिनाव जों नुनो मोनोमोन नाथाय जों आथिखालाव अ जोङो गोबां खम खम नुनो मोना बिदिनो जोङो लांगा दखना गाननाय खौ जोङो जेरावबो जोङो अ नुसारनायखौ जों नुनो मोनो अ बि बिदिनो जोङो गोबां दङ अ बि बिदिनो लांगा अ दख'नाफोराव जोङो बायदि जोङो गाबनि एबा जोङो आगर जों एरफबनाय अ बिदि जोङो अ फारसाफोरखौबो गोजों अ गोबां बिदिनो आगर हाजो आगर एबा जोङो बोग्रि बिबार गोबां जोङो बिबार एबा सिखिरि थार जों गोबां आगरफोरखौ एरहरना जोङो अ बायदि बायदि गाबनि जोङो अ बिदिनो बेरखांनाय अ जोङो बिदि गाननाय जोमनाय मोदान फबनाय जोङो बिदि गाननानै गाननाय खौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ,
जोङो बुंनो थाङोबा जोंखौ अ बर'फोरनि जोङो गाननाय जोमनायखौ जोङो अ अ गोदोनिफ्राय जोङो गुबुन गुबुन हादोर एबा जों गुबुन गुबुन ओनसोलाव बिथांमोना नुनो मोनो मोनामोन एबा जोंखौ नुसारामोन मोनथिनाय जायामोन नङा होमबा नोंथां अ दानि जुगाव जोङो बर'फोरा ओरैबायाददि गोजौ ओ थाखोआव थांबाय नङा होमबा नोंथां जोङो मबाइलनि दारैबो बिथांमोना जोंखौ मिथिनाय जायो बिसोरो बर' ओ बर' सुबुं होननानै जोंखौ बिथांमोना मि मिथिनाय जायो जोङो मबाइलफोराव गाननाय ओ बर'फोरनि गान्नाय जोमनाय एबा जोङो गुब गुबुनफोराव जोङो दावबायनो थांनायफोरावबो बिथांमोना जोंखौ जोबोद नोजोर होना नायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा बिथांमोनहा बिदिनो जोंखौ ओ फट' साफायनायफोरखौ जोङो मबाइल फोरनि गेजेराव नुनाय जायो एबा जों बर'फोरनि द्रेसखौ बिथांमोना गाननानै ओ जो ओ जोंनि ओ बि समायना द्रेसखौ बिथांमोना मोजां मोननाय एबा जोंखौ हामलायनाय जासिनाय जों गोबां नुनो मोननाय नङा हबा। ओ बिथां बिदिबा जोंनिया ओ रायलायनायावनो समा गोलाव ओ जालांबाय नङा नङा होमबा नोंथां ओ नोंथांजों आं रायज्लायनो मोननायनि थाखाय जबोर गोजोननाय मोनबाय नोंथां। ओ गोजोन्थों नोंथां बिदिबा दोनथनिसै।
औ गोजोन्थों नोंथां